हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों
औ नोंथां गिबि गिबियावनो औ नोंथां
औ
औ गि गिबियावनो जेन ओ औ गिबि गिबियावनो जेनेबा ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों औ औ खोनादों
औ
हेलौ औ
रायलाय जागोन नोंथां रायलाय जागोन ओं खोनादों आङो हेलौ। औ। खोनादों।
मा?
खोनादों नोंथां हेलौ?
औ।
हेल'।
हेल'।
हेल'। नेट मोजां नेट मोजां नाङाखैदां नोंथां।
हेलौ। हेल' औ खोनादों ना औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां।
औ। ओ दे ओमबालाय नों नोंथां जेनेबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथाय जों मा माखौ मोनथियो नोंथाङा
बर'आ बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंबाथ' गोबां रोखोमनि जोंनि बर'फोराव ओंख्रि दङ जेरै जोङो बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो थास' बिबार
औ
थास' आथिं थास' बिथराइ बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिदिनो मैथा मैथा बांगाल अनेक रोखोमनि जोङो ओंख्रि मोननो हायो गोजां बोथोर बोथोरावबो जोङो दुब्लि फोथारनि मैगं जेरै लाइ लाफा न'आव फोनाय आरो दुब्लि फोथारनि मैगं मानामुनि बायदिफोरखौ गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो ओंख्रि मोननो हायो आरो नोंथां
औ दा नोंथाङा औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा बर'नि जेनेबा ओंख्रि मैगंफोरखौ बोथोर लानानै बुंबाय लेङासै। दा आं बुंनो सानदों ओ बे ओंख्रि होनबानो खि नामा होनबानो अनला खारैजों बेदर बेफोरबो होखायो मोनसे अनलाजों दाउ आरो सबायजों ना गोरान आरो नार्जि अमा बेफोरो नङा जेनेबा गासिबो बोथोरावनो जाजायो बेफोरखौ माने ओंख्रि हिसाबै मिथियो आं बेखौ औ दा बे आ नार्ज जि औ। नाराजिजों अमा संङो? जेनेबा बेनि सायाव आं बुंलांनोसै माबायदि सोनानै जायो।
औ दे। औ एसे फोरमायहर। दो नोंथां।
औ दे। बा नार्जि नार्जिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो नारजि बिलाइखौ बे नारजि बिलाइखौ जों फाथो मैगंनिफ्राय मोननाय जायो जायखौ जों फाथोखौ
नों
फोयो गिबियावनो फ फाथोखौ आबाद मावबा दैज्लां बोथोराव जा फाथो फां मोनोना जोङो बे फाथो बिलाइखौ औ खानानै लाबनानै फोराननानै हा? बे फाथो बिलाइखौ औ औ बे फाथो बिलाइखौ फोराननानै जों गोरान खालामो अब्ला बे गोसोम जालाङोना बेयो नारजिनि महर लायो अब्ला जों बेखौ दोननानै उनावहाय नारजि ओंख्रि सङो नारजि ओंख्रि संनायाव गिबियावनो जेनेबा जों खारै खारैआ गुबै बेयाव जोङो जेबो थाव बाहाया बेयाव जों खारैजों बे नारजि ओंख्रिबो संनाय जायो।
औ नोंथां।
बे नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो होनबाथाय? बे नारजिखौ जोङो गिबि गिबि बेयावनो सोमनानै लायो एसे दैयावहाय सोम दसे गोबाव सोमामना दोननाय जायो। जाहाथे बिनि गोखाया माने बांद्राय गोखा जायोना बे गोखाखौ माने एसे गारगारो सोमनानै सेबनानै आरो खायफा खाय फाया दै गुदुङावबो डाइरेक्ट सोमनानै सेबो बेबाय दिनो जोङो सेबगारो सेब लानानै बेखौ सारायावहाय उनाव जावरायदो खारै होनानै आंथ' बुंखाबायना खारैया बेयाव गुबै खारै नङाबा नारजि ओंख्रि मालाबाबो जानो हाया।
नंगौ सैथो नंगौ नोंथां सैथो।
बे खारैखौ ओ होनानै बे नार्जि ओंख्रियाव मैगं जेनेबा नार्जि बिलायावहाय खारैखौ होनानै बेखौ रेबहोनानै लानाय जायो आरो उनावहाय रेबबाथाय थाय दै होबाय होनानै बेखौ मोजाङै जों सागं सारना बे बिलाइ जों थुलि होजना लायो बे उनावहाय बेहाय संख्रि फालौ देना होयो आरो बेखौ जों गोथावसिन खालामनो थाखाय मा होयो जों बर'फोराथ' गुबै जाग्रा अमा बे अमा फोरखौबो जों होनाय नुनो मोनो आरो बेदरखौ होयो जेनेबा बेवहाय गुबै बिनामा मेजेम जाथिय बुस थु बिनि जिहेथु बेयाव होबाथाय बांसिन बेनि थावनाया बाङो आरो जिथुरानो ज या मानो जेनेबा मेजेम जानांगो बेदरा औ गोथावसिन जानायनिखाय ओमब्ला जों अमा मेजेमखौबो होयो। आरो जोंना अमा बेदर मेजेम थानायानायखौैयो जोङो एवथाबना लाग्रदयो बेदरखौहाय मोजाङैनो एवथाबना लानानै उनाव जेब्ला बे नार्जि ओंख्रिखौ साखांनानै ओंयो जेब्ला ग्लब-ग्लब होदोंमोन बेवहाय बे बेदरखौ जों गारसनना होयो होनानै बिदिनो सामब्राम फालौ देना होयो। होनानै उनावहाय बेखौ जोङो संख्रि साखियो आरो साखिनानै जेब्ला बेनि जेनेबा नांगौ जेनेबा खारै संख्रिफोरा जखानि जायो अब्लाना जों बेखौ खाङो आरो जायो फ्राय जेनेबा ओंख्रिफोरखौ दाना जोङो बर'नि जेनेबा हटेलफोरावबो खारनायखौ नुनो मोनो। जों माने फलाखौ बेबा दिनो नोंथाङा जेनेबा अनला खारैनि बाग ऐबो दा बुंजागोन माबायदि सङो जेनबा माबायदि जानानै गोथाव‌ मोनो नोंथाङा अनलाां ओंख्रिखौ माजों जायोब्ला साबसिन मोनो।
औ नोंथां औ बेखौ आं एसे फोरमायहरनि आरो। आं माबायदि संनानै जायोब्ला म ने गोथाव मोनो। अनलाजों दाउ जों अनला दाउ आरो औवा मेवाइ होनबाथाय आङो जोबोद मिलौनहाब गोथाव मोनो आरो दा अनलाखौ जोङो माबोरै मोनो माब्रै-माब्रै खालामनानै जों मोनो होनना बुङोब्ला जोङो फार्स्टआव जोङो माइरंखौ सोमनानै जोङो बेखौ उवालावहाय उन गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो। बेनि उनाव जोङो दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनाय दैखौ दैयाव जोङो ओ बेहाय जोङो ओ खारै एसे होनानै अनलाखौ जोङो बेवहाय ओ दै ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव जोङो बेखौ मिलायनानै बे बेखौ जोङो ग्लब ग्लब फुदुंनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव जोङो ओमफाय दाउ आरो दाउखौ जोङो गोथावसिन खालामनो थाखाय अनलाखौ गोथावसिन खालाम खालामनो थाखाय जोङो दाउखौ एवनानै लाग्रोबा एवनानै एवखांनायनि बेखौ एवनानै आरो ओ जेब्ला दाउआ एसे रेबनाय जायोब्ला जोङो आरो औवा मेवाइखौ होनानै एसे एवनानै अनलाखौ खौ होयोब्लाथाय आरो बे अनला ओ ग्लब ग्लब गोदौनाय बे दैयाव होनायखौ ओ बे एवनायाव होनानै जोङो आरो ओंख्रि ओमफाय बेबायदि मिलौहाब गोथाव दसे बिदिनो जब होनानै उनाव बिदिनो नांगौ रोखोमनि ओ मस्ला बिदिनो दुन्दिया बायदिसि ना होदेरनानै बेखौ गोथाव खामो आरो
ओम
ब' बड'फ फोरनि बेफोरबायदि ओंख्रिफोरा ओ जोबोद गोथाव आरो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथाय नों खोनानायावनो मा होनो ओ अनला दाउ आरो सबाय बेफोरो थासै नङा होमबा
बा दा नोंथाङा बिसोर साव ओमफाय नारजि अमा दा सबायखै ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेनि सायाव आं फोरमायनोसै सानदोंमोन नोंथां
औ दे फोरमायदो नोंथां।
बे सबाय ओंख्रिखौ सङो होनबाथाय ओ बे सबायखौ जोङो दाबो जेनेबा बायनानैफोरफ्राबो खायसे न'आवबो गायो, ओमफाय बे सबायखौ जोङो सोमनानै आरो माने एसे सोमना नै बेखौ उनावहाय जों ओ ओ सोमना दोननायखौ बोखाङो बोखांनानै बेवहाय गोससोम बाखलि बेखौ जोङो बेबायदिनो जेनेबा सा राननानै बेवहाय थाव आरो पियास एसे सोनानै सबायखौ जोङो
औ नोंथां औ
फ्राम नानै बेवहाय दै जोङो बेबायदिनो ना जेरै आरो दाव बेदरजोंबो सङो सं बे सान्द्रियाबो मोनसे बर'नि दोरोङारि उनावहाय होनब्ला गंगार गैया होननानै औ दे होनबा नोंथां जोंना रायलायनांगौ समाबो बेखिनिआवनो जोबबाय गोजोनथों। गोजोन्थों।